हेलौ'
हेल' नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां।
औ खोनागासिनो दंना नोंथां आंनिखौ? औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों नोंथां।
नोंथां आङो दायो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दंथ'यो बर्थमान।
अ'ओ नोंथां ओरैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदा लानानै दान्दिसे सम सावरायजागोन नामा?
जागोन जागोन नोंथां दे।
औ औ बेबायदिब्ला जोङो आयदाखौ सोलोंथाइखौनो लानोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जोबोद मोजां जागोन।
औ बिदिब्ला नों नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायग्रोदो बेनि उनाव आं फोरमायनो नाजानोसै नोंथां।
औ। सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंहा मिथिखायो गासिबो नङा होनबा? सोलोंथाइया थ' जोंनि जिउआव साफ्रोमनियावबो थायोब्लाथ' मोजां नङा होनब्ला? जाहाथे जोङो गावखौ माने ओ मा होनदों गावखौ माने सासे सोलोंथाइ गैयाबा माने आन्दायनाय बायदि मोनो आरोना गावखौनो माने ओ गुबुन जायगायाव थां आरो नोङो जेनेबा गुबुन जायगाखौथ' बुंलायना नों जायगायाव थानानैनो माने मा होनो लेखा रोङैखौ माने ओ मेगन दंबाबो सासे माने खाना बायदिबो बुंजायो आरो मानो होनब्ला मानो होनब्ला नुनानैबो ओ मोनसे जेनेबा आखर बेैफोरखौ फरायनो रोङाबा सोरबाफोर माबा मोनसे लिरना हरबा बेफोरखौबो फरायनो रोङाबा मेगनजोंल' नुनानै मा जानो नङा होनोमब्ला नोंथां सिग्रेट नाखै। जिथुनाखि फरायनानै बेखौ बुजिया दा बेखायनो जोंनो सोलोंथाइ गोनांथारगौ। सोलोंथाइ लान ओ सोलोंथाइ लानो ओरैबायदि जायो माने जोंहा ओ उन्दैनिफ्रायनो जोंहा जेब्ला फरायसालियाव थांजेनो बै समनिफ्रायनो जोंहा ओ जेब्ला उन्दै सम बे उन्दै समावथ' जोंखो ओ बिमा बिफायानो दैदेनखायो नङा होनब्ला नोंथां नाथाय बैबायदि दैदेननाय समाव ओ गारजेन जिथागि दिथागिरि दिथागिरिफ्रा थिग जानांगौ आरो ना जेनेबा गथ'फोरखौ फरायसालियाव ओ थिनहरनाय आरो स्कुल ओ फरायसालिनिफ्राय फैफिननाय समाव ओ दसे जिरायहोनानै जेनेबा ओंखाम जाहोनाय ओंखाम जाहोना दसे थानायनि उनाव बिदिनो मोजां रेस होनाय आरो दसे गेलेनो होननाय बिनि उनाव जेब्ला मोनाब्लि सम जायो अब्ला ओ जेब्ला फरायनायनि सम सफैयो अब्ला बै समाव गथ'फोरखौ ओ टेबोलाव जिरायहोनानै जेनेबा लेखा फरायहोनाय बेफोरबायदि माने हुदाखौ खालामबा माने सासे गथ'आ माने इडुकेसनखौ फुरायै मोनफुंलाङो आरो।
ओं नंगौ
औ नाथाय माखासे गार्जेनफ्रा ओरैबायदि जे जोंना उन्दैनिफ्रायनो जि नागि आखाइ आखाइ मबाइल हगारना हायो नङा होमबा नोंथां? आरो खायसेया खायसेया ओरैबायदिबो माने फिसाज्लाया एबा फिसाजोआ फरायो फराया ओ जेनेबा फरायग्रा खथायाव फरायदों फराया बेखौ जेबो खबर लाया। आरो बेजों लोगो लोगोसे ओ बहाबा बेरायहैदों मादों बेफोर माने फरायनांगौ थाएम समफोराव ओ स फैया बैफोरखौ माने उदां हगारना नुनायाव माने माखासे गथ'फोरा ओ बिमा बिफानि खोथाखो मानिला माने दिनै बा दिनै बादा होदाव नंला समफोरबो बादा हो बादा होला बेफोरबायदिनो बादा होयियावनो सान सानफा एफा माने खर' देरलांबाय नालाय उनाव माने जेब्ला ओ देरलाङो ना गथ'फोरनि बैसोआ रालाङो अब्ला माने ओ बुजायनो हाया जायो आरो जायनि जाउनाव गथ' थ'फोरा माने ओ फरायनायखौनो फरायनायनि फारसे गोसोखौनो होला खालामो दा बेफोरबायदिनो आरो माखासे गथ'फ्रा माने ओ लेख खा रोङैनि जाहोना बेफोरबो मोनसे
औ माने नांगौनिख्रुइ बा बांद्राय उदांस्रि होनायनि जाहोनाव माने ओ गथ'फ्रा फरायनायाव गोसो होआ आरो।
गोसो गैया जालांबाय आरो बेफोरो माने बिमा बिफानिनो गोरोन्थि होननांगोन माने
औ औ।
नोंथांमोनथिं ओनसोलथिं दा बोरै माने फरायनायनि दोहौफ्रा बोरै सोलिबाय दं?
जोंनि ओनसोलाव फरायनायनि दोहौआ दा थिगानो सोलिगासिनो दं, आरो सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा जा बाथ्रा बुंलांदो बेफोर गासैबो सैथोआनो नोंथां। आ जोंनिया माने सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों ओ जेब्लानिफ्राय जोनोम जायो अब्लानिफ्रायनो जों सासे सुबुङा सोलों हाथाय लायो होननानै जों बुंनो नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला जेब्ला जोनोम जायो अब्लानिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्राय माखासे फिसा फिसा जेरै ओ थाबायनो सोलोंनाय राव रायज्लायनो सोलोंनाय बैफोर माने गासैबो सोलों सोलोंथाइनि बाहागोआवनो गोलैयो आरो नङा होमबा नोंथां औ जायखौ जोङो ओ औ जायखौ जोङो माने ओ फरायसालिफोराव थाङालासिनो ओ थां थांनानै लानायाल' सोलोंथाइ नङा बेयो। बेखौ जों साननो नांगोन एबा मिथिनो नांगोन आरो, नङा होमबा नोंथां?
उन्दै समनिफ्राय जों बिमा बिफानिफ्राय अ थाम ब्रै बोसोरसोसिम जों बिमा बिफानिफ्राय ओ थाबायनो राय रायलायनो जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंङो बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनानै लानो जेखौ अ मोजां गाज्रि फिसा फिलौबाबो एसे एनैब्लाबबो सोलोंनानै मोननायखौनो जों सोलोंथाइ बुंनांगोन आरो नंङा होमबा?
औ औ। बिनिफ्रायसो जोंङो ओ जेब्ला फरायसालियाव थांगोन अब्ला जोंङो बिमा बिफानिफ्राय जा सोलोंनाय बेनिफ्राय बांसिन सोलोंथाइ लानो जेरै ओ गिदिर गोलाव माबोरैहाय फरायोब्ला मा जाहैगोन बेफोरनि सोमोन्दै सोरखौ माबायदि सोमोन्दो लानांगौ माबोरै बुंङोबा मा जागोन? बेयाव थांङोबा मा जाहैगोन बेफोरनि सोमोन्दै फरायसालियाव जों सोलोंथ थाइ मोनो आरो नंङा होमबा नोंथां?
औ-औ नोंगौ मोनो।
थिग बेबायदिनो सासे सुबुंङा जेब्लानिफ्राय ओ उन्दै जेब्ला जोनोमनिफ्राय ओ देरजासिम बा होन आ जिउ जोबजासिम माने सोलोंथाइखौ खौ लालांबाय थायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। बे खो दे नोंगौबो आरो नंङा होमबा नोंथां?
औ जोंनि ओ जोंनि समाजाव ओ सोलोंथाइखौ जेब्ला फरायसालियाव थांङो अब्लाल लानायखो सोलोंथाइ मोनाननाया गोबां गोरोन्थि जायो मानो होनबा उन्दै समनिफ्राय बिमा बिफाया फोरोंबोआब्ला ओ फोरोंबोआब्ला खिन्थिबोआब्ला बे सासे गथआ ओ बेंगुरा एबा राव रोङैबो जानो हागौ नंङा होमबा नोंथां?
औ आरो फरायसालियाव थांब्लाबो जोंनि बिमा बिफाया मा दानि जुगाव ओ गोदोनियाथ सोरखारि फरायसालियाव गासैखौबो हगार हर बोमोन नंङा होनबा नाथाय दानि जुगाव ओ गाव गावखोन्दोआरि एबा प्राइभेट स्कुल आरो सोरखारि स्कुल मोननै बाहागोआव राननाय जाबाय नंङा होमबा जेराव दानि बिमा बिफाखौ बांसिनखौनो नुयो जोंङो सोरखारि फरायसालियाव थांङोबा बिमा बिफाया सासे फरायसाखौ जेबो आदाल उबदाल लायैखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो जेरै बेयो सोरखारि फरायसालियाव थांदों बैयो ओ सासे फि फिसाज्लाया फिसाजोआ गावखोन्दो आरि बा प्राइभेट स्कुलाव हाबदों बेखौ फुंनि मोनानि साननि टिउसन होनाय आरो बेखौ फरायसालिनिफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामनाय बायदियाव मुखुब जाना थानायखौ नुयो आरो। नाथाय गुबुन फारसेथिं सोर सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय गथआ मोनजादों ना मोनलोङाखै ना फरायसालियाव थांदोंना थांङाखै बे खौ जेबो खबर लायैखौबो जों नुनो मोनो आरो। माखासे बिमा बिफाफोरनो गासैबो नंङा माने माखासे बिमाफोरा बिमा बिफाफोरा बेबायदि सानो आरो नंङा होनबा नोंथां?
उम उम।
औ। जानांगौ नोंथांमोननिखैबो प्राइभेट आरो सोरखारि स्कुल मोननैबो दङ जानांगौ नङा होमबा?
दङ नोंथां दं जोंनिथिंथ' गोबाङानो दङ। मानो होनबा जोंहा ओ सरकारि स्कुलफ्राव माने जोंहा नांगौबायदि टिचारमोन मोना जायो नालाय माने बेयाव रोंनायफ्रा एसे खम जायो आरोना।
औ औ।
नाथाय बिथा सोरखारि ओ फरायसालियावबाबो जेरै‌ आ‌ आ बै प्राइभेट फरायसालियाव फरायनाय गथ' जेरै टिउसन होदों फुंनि मोनानि जेरै आबदाल लादों उपदाल लादों बेबायदि लायोबा ओ सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'आबो माने एसेबाबो बै प्राइभेट सु कुलआव फरायनायनिख्रुइ एसेबाबो माने खमसिनब्लाबो बा रोंनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै प्राइभेट फरायसालियावथ' गासैबो मोन फ्रोम साबजेक्ट साबजेक्ट आयदानि सायावनो सासे फोरोंगिरि थायो नाथाय सोरखारि फरायसालिफ्राव सासे सानै फोरोंगिरियानो गासैबो थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिमनि फरायसालि फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ लोगोसे ओम लोगोसे मोनफ्रोम आयदाखौनो फ फोरों माने जानांगौ बै फरायसालिनि फोरोंगिरियाबो बिथांमोननो नांगौबायदि ओ सोलोंथाइ होनो हाया ओं ओं। बिनिखायनो माने बिमा बिफाफ्राबो बै सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोर खौ आबदाल उपदाल आरो टिउसनफोर होबाय थायोब्ला बै फरायसायाबो जानांगौ प्राइभेट फरायसालियाव फरायनाय बायदि मोजां रिजाल्ट आनजादखौ मोजां उ सारनो हानाय जाहैगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। थिग बेबायदिनो जोंनि बिमा - बिफाफ्रा बेफोरखौबो ओ‌ थाल लानांगौ आरो लोगोसे सोलोंथाइा जोंहा जोबनो गैया जेब्लासिम ओ सोलोंलांबाय थागोन अब्लासिम जों जिउआ जेब्लासिम ओ बैसोआ बारायलांबाय थागोन अब्लानो जोंनि सोलोंथाइया बांलांबाय थागोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
जों माने जेसेनो हायो एसेनो सोलोंथाइखौ लालांनां नांगौ खायसेया ओ खायसेआ‌ फरायनायफोरखौ आद्रा ससेयावनो ओ बायदिसिना निसा मुवाफोर जानानै गावनि फरायनायखौ आद्रा ससेयावनो दोन थयो बा ज्राब गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैयो आरो। नङा होमबा औ। बेफोर बेफोर माने इयुननि समाव ओ गोबां जेंना जेंगोनाजों भुगिनांगौ जायो आरो
ओ नोंथां बिदिब्ला औ नोंथां
जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ - औ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ दे।